खोनायाखै नोंथां हेलौ ओहो खोनायाखै
खोनादों माथो
हेलौ
औ
औ खोनाबाय नोंथां
अ दे बे समाव जोङो बिदिब्ला ओ दानि गथ'फोर आरो आगोलनि गथ'फोरनि बागै जों सा सावरायनि
औ
आगोलनि गथ'फोरनि सोमोनदै जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो गथ'फोर होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ मोनफ्रोमबो न'खराव गथ'फोर थायो ओ गथ'फोर आरो बिमा बिफाजों मोनसे न'खर जायो ओम ओ बे समाव जोङो गथ'फोरनि बागै जोङो सावरायनि ओ आगोलनि गथ'फोरा माबायदिमोन होननानै बुङोब्ला आगोलनि गथ'फोरा बेबायदिनो गोबां ओ ज'मा ज'मा दुब्लि फोथारफोराव था नानै बा फिल्डफोराव थांनानै गेलेहैनाय आमाइ जुमाय थाखोमालायनाय आरो बेबायदिनो पेटटौ गेलेनाय आरो क्रिकेट गेलेनाय आरो बेबायदिनो काबादि, थाखोमालायनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय लोगोसे मारबल गेलेनाय बिफांनि सिङाव ज'मा ज' माहै ओ गुद गुद गेलेनायफोर मोख्रा बारनाय बेबायदि गोबांथार गेलेनायफोर जोङो आगोलनि गथ'फोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो दुब्लि फोथारफोराव ओ ज'मा ज'मा थांनानै गेलेहैनाय बेजोंनो लोगोसे दंग' बा दैमाफोरावहाय दुगैहैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिनि थाखाय गोबां बिमा-बिफाफोरा बुयै बुयै लायनाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो आगोलनि गथ'फोर गोबांथार बोरसि बोननाय, ना हमनाय खोथिया फुनाय बेबायदि जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आगोलनि गथ थ'फोर आनिर आरो दानि गथ'फोर जोङो गोबांथार बेबायदि फाराग खौ जोङो नुनो मोनो। ओ दानि गथ'फोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जायफोरा दायो ओ न' सिंनिफ्रायनो बाहेराव ओंखारि दानि गथ'फोरखौ जोङो नुनो मोनसै दानि गथ'फोरा बेबायदि आगोलनि बादि गेलेनाय ज'मा ज'मा लोगो जानाय जोङो एसेबां नुनो मोनला नाथाय दानि गथ'फोरा बेबायदि नानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय ओ ओम नस्त'' जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथांमोना बाहेर नि जेबो बाथ्रा मिथिला बा बाहेरनि लोगोफोरजों बेखौ लानो रोंलिया दानि गथ'फोरा जेब्ला दुस्थु खालामो औ अख्रा खालामोमोनब्ला बिमा बिफाया एबा मोजां खालामोमोन नाथाय दानि बिमा बिफाफोर गथ'फोरखौ मोजाङै थाहोनो खुरां मानिहोनो थाखाय ओ मबाइलखौ सो सिगां होग्रोनाय बा मबाइलजोंसो बुरखायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो नुनो मोनबावो आगोलनि गथ'फोरा ओ इसेबां बेबायदि प्राइभेट स्कुलफोराव फरायनो मोनामोन बेबायदिनो गामिनिनो माखासे जि समावहाय इउनिफर्मफोर गैयामोन
रानि सम गैयामोन गामियावनो बा गामिनि एसे गोजानाव ब्लाबो ज'मा ज'मा आथेंजोंनो थाङोमोन ओ लोगोफोरजों मिनि खुसि थाङोमोन आरो आगोलनि समाव जोङो बांसिनै नुनो मोनदों एसेबां थाखा फैसा गोनां नङामोनखाय बे स्कुलफोराव थांनो गानलांनो हायाबो आं नै बेखौनो बेखौ गानलाय बेखौ गानलाय बेबायदि गाननानै थाङोमोन आरो आगोलाव स्कुलफोराव थाङोब्ला आगोलनि गथ'फोरा थाइसे थाइनै फैसाखौ लानानै थां थाङोमोन नाथाय दायोथ' बेबायदि फैसा लाना थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आगोलनि गथ'फोरा बेबायदि गेलेयोमोनब्ला दानि गथ'फ्रा मबाइलजों
साइकेल सालायनाय जोङो नुनो मोनदों दा दिनै जोंनि गथ' गथ'फोरा न' सिङावनो थानानै मबाइल नायै नायै थानाय नि थाखायनो दिनै गोबां गथ'फोरा बेबायदि रोंनांगौ माखासेफोरखौ खौ रोंनायनिफ्राय थाथ'दों ओ ओ माखासे गोनांथिफोरखौ बोख्लाय माने बावगारलांदोंसै माने गोबां बाथ्राफोरखौ खौ दानि गथ'फोरा मोनथिया एबा रोङा खारन बिसोरहा जेबो ओ एक्सपिरियेन्स बे समाव नोंथाङा बुंनो हागोन
ओ नोंथांनिफ्राय बेबायदि गोदोनि गथ'फोर आरो दानि गथ'फोर फोरफोरनि सोमोनदै खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय बेबादिनो आङो जोंनि सिगांथारनि बाथ्राफोरखौथ' गोबां मिथिला नाथाय जेब्ला जों उनदैमोन अब्ला ओ जोङो बेबायदि गामिफोरावहा लोगोफोरजों ज' ज' बेबायदि गेलेदोंमोन खारथिंदोंमोन बेबादिनो ओ गुबुन गुबुन बेबाय दि गेलेनोफोर जों ज' ज'यै मार बल गेलेनाय अनथाइ गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनायफोरखौ गेलेयोमोन आरो बेबाय दि खारनाय गुबुन गुबुन गेलेनाय जायफोरखौ जोङो बेबादि ओ नायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय बेबादि खारनाय बारनाय बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो ओ जोङो जोंनि समावहा गोबां बेबायदि ओ गेलेनानै लोगोफोरजों लोगो जानानै बेबादि समफोरखौ बारहोबोदोंमोन बा जोङो रंजोदोंमोन नाथाय ओम आथिखालनि गथ'फोरा बेबादि रंजानायखौ लानो रों रोङाखैबा बिसोरो जेबो बेबायदि गोदोनि समाव माबायदि गेलेयोमोन अनथाइफोर जों माबायदि गेलेयोमोन बेखौ बिसोरो जेबो मिथिया नाथाय बिसोर रो आथिखालाव बेबायाददि न'आवनो थानानै मबाइल फोर नायनानै भिडिअफोर नायनानै सम हेंगारदों बिसोरो बेबायदि लोगोफोर फोरजों बेबायदि लोगो जानो रोङाखै मा गेलेब्ला रंजानाय मोनो बेखौ बिसोरो बेबादि मोननो हायाख खै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि उन्दैनिफ्रायनो दिनै जोंनि समाजाव थानाय ओनसोलाव थानाय गथ'फोरा बेबायदि मबाइल फनफोर बाहायनानै गोबां बेबायदि नसत' जालांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ नंगौ मबाइल फन फन बाहायनाया बे उनदै उनदै गथ'फोरनि थाखाय मोजां नङा गाज्रि अब्लाबो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'खौ दबथायनानै लाखिनो थाखाय बेबायादि मबाइल फनफोरखौ बिसोरनि आखायाव हेगारनानै होदों आरो बिसोरो बेबायदि मबाइलफोर नायनानै न'आवनो थादों नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि समासो बेबायदि मोनसे मोजां सममोन गथ'फोरनि थाखाय गोदो जेरै जों बेबायदि बारनाय खारनाय अन्थाइजों गेलेनाय गुद गुद गेलेनाय बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला दुला जायफोरखौ गेलेनानै जों बेबायदि रं जानाय मोनदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि देहाफोरखौबो गोगो खालामनो हादोंमोन बेफोरखौ नायोब्ला आरो दानि जुगावनि गथ'फोरखौ नायोब्ला गोबां फाराग दङ गोदोनि समावनि गथ'फोरा बेबायदि मोनसे मोजां थासारियाव हा देरबोदोंमोन गावनि बिमा बिफाखौबो मानिदोंमोन बेबायदि मबाइलफोर नायनाय नायनानै बेबायदि समफोरखौ हेंगाराखैमोन नाथाय दानि गथ'फोरा बे बिदि मबाइल नायनानै भिडिअ' नायनानै समफोरखौ हेंगारदों जा जाहोनाव दिनै जोंनि गथ'फोरा बेबायदि मबाइलनिफ्राय बे बायदि बेफोरखौ होबथाबोब्ला जों बिमा बिफा फा जानानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन आरो साखाथियाव थानाय जोंनि गथ'फोर जायफोरा न' सुंसेनि बिसोरजों जोङो बेबायदि लोगो जानो मोजां गेलेनो फोरोंलांनांगोन अब्लानियासो जोंनि गथ'फोरा बेबायदि देहाया मोजां जागोन जों मोनथि यो बेबायदि मबाइल नायोब्ला जोंहा जि मेगन बियो गाज्रि जायो होन होननानै अब्लाबो दिनै जों बेबायदि गथ'फोरखौ दबथायना लाखिनो थाखाय बेबायदि मबाइल फनफोरखौ बिसोरनि आखाइायाव हेगारना होनाय जादों नाथाय जोङो जेसां हायो बेबायदि मबाइल फन गथ'फोर नायनायखौ जोङो होबथानांगोन मानो होनब्ला गथ'नि इयुना मोजां जानो उनदैनिफ्रायनो बे गथ' खौ मोजां फोरोंलांनांगोन मोजांहै बेबायदि जोथोन लानांगोन बेनिखायनो य बे गथ'फोरखौ जोथोन लानाया बिमा बिफानिनो गाहाय खामानि जेराव गथ'नि गासैथिंनिफ्रायबो जोङो देरनाय लावनाय गासैखौबो नायोब्ला बिमा बिफानि सायावनो बेनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि मबाइलजों हेगारालासे बेबायदि गेलेनो फोरोंनांगोन अब्ला जोङो दिनैनि जि गथ' गथ'फोरनि सोमोन्दै सावरायनाय बे सावरायनायखौ बेसांखिनियावनो दोन्थ'नोसै होननानै आं सानो नदों
अ
गोजोन्थों
गोजोन्थों